नायखौ मोजाङै खोनादोंना नोंथां?
औ मोजाङै खोनादों दे नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौबो खोनादों
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ?
ओ आं मोजाङैनो दं दे नोंथां नोंथाङालाय?
ओ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां
औ औ।
औ औ नोंथाङा मा खालामबाय दङो।
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा?
औ आङो दा ओरैनो बोथोरा गरम नालाय बेनिखायनो जिरायना दं। फेनसिंआव नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दङ नोंथां। आङो आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों मोन नोंथां
औ
नोंथां नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव बोरै जोंनि बे रंजालि बैस जोंनि बे बैसागुखौ फालिनाय जायो बेखौ एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा जाहाथे आंबो नोंसोरनि नोंथांनि। मोनसे रायजननि मोनसोरनि ओ गुबु ओ जो ओनसोलनि बागै बांसिन गोबाङै मिथि नो हायो
औ नोंथां ओम बुंनो थांनायावथ' एसे खुगाजों बुंनो थाङोबा आंना बारा माने क्लियार जाया बाथ्रा फोरा नाथाय आङो ट्राइ खालामगोन आरोना नोंथां नों-मोजाङै बाजायनो थाखा य ओ जोंहा रंजालि बैसा सागुवा एप्रिल मान्थाव जायो नोंथां ओमफ्राय बे रंजालि बैसागुआव जोंना बर' फोरा ओ जोबोद रंजायै खुसियै मोसाहैयो आरो ना न'खर न'खर ओमफ्राय बेनि लोगोसे जोंना मोसौ थुखैनायबो जायो।
औ औ बे बे बे बैसागुखौ जोङो गासै बेसेबां रोखोमाव ओ बाहागो खालामनो हायो नोंथां
ओ आं मिथिनाय बायदियै बे बैसागुनि बाहागोआनो माने रोखोमानो जाबाय रंजालि बैसागु मागो, ओमफ्राय काथि बैसागु बिदिनो आरोना नों ओमफ्राय जोंना रंजालि बैसागुआव बांसि सिनानो न'खर न'खर थांनानै मोसा हैयो बे मैसा-मोसा हैैनायावनो उम मोसाहैग्राफोरखौ उम माइ-मोस-मोसाहैग्राफोरनो माइरं हरो। बे न'करा आयेमसा हरो औ ओमफ्राय रंजा बिदिनो गामि बेरायो जोंना।
औ आरो लोगोसेनो लोगोसेनो बे मान बावनाय हाबाफारियाबो ग गेजेर गेजेर सोलि लांफायो ना।
औ औ ओमफ्राय जोंना बिदिनो माइब्रा रोसि बानायो बे बैसागुआव ओमफ्राय बेदर ज जानाय लोंनाय फोरोंनायाबो बांद्राय जायो आरोना बैसागुआव होननो। ओम जोंना गामियाव मोनसे प्रग्राम जायो आरोना बैसागुआव। बेयाव मोसानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गेलेनाय बादायलायनाय ओमफ्राय गेलेनायाबो बुंनो थाङोबा नैदि दाउ दाउ मोनो जोंना प्राइजआव
जोबोद मोजां।
आमफ्राय दावदैबो मोनो। आङो सानसे जों थांनाय बैसो बैसागुआव आङो बे बाहागो बे गेमाव बाहागो लानानै आङो दावदै मोनदोंमोन नोंथां आं बिराद जादोंमोन आरो ना दावदैखौ मोननानै औ। आं माने फार्स्ट टाइम दावदैखौ आङो मा होनो बे मोनसे लाइक थाया ोमबादि
मबो ना ना रिम औ
औ बिदिनो बेखौ मोनदोंमोन नोंथां मोनसे। आं बिराद जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ जोबोद खाफाल गोनां नोंथाङा।
औ नोंथाङाबो आं मोनसे आयदा लानानै सोंनो नागिरदों नोंथांखौबो।
औ औ लङ
ओ हाख'रनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा माने हाखरखौ बोरै मेइनटेन खालामो बेफोरखौ एसे बुंना होदो नोंथाङाबो।
औ औ नोंथां आंथ' दा जोंनि बे नानि बिथिङावनो फरायबाय दङ नालाय नों थां स' आङबो बे नानि बिथिङाव फरायनानै जेरै फुखुर्रिखौ बोरै सामलायनांगौ बेनि बागै आं नोंथांनो एसे खिन्थानो हागोन बे हाखरा ' जों फुख्रियाथ' जोंनि जेरै जों गामि ओनसोलनि फुख्रिफोराव गोबांनि न'खरावनो फुख्रिि बेयाव हाखरनि जिं जिंआव हाखरनि बान्दो खोनाय थानाय नुनो मोनोना नोंथां। जाय मोनसे हाखरखौ ना नाखौ फेदेरनो थाखाय जोबोद गोनां मोनसे बाहागो आरो ना बे हाखरनि बान्दो खोनाया। बे हाखरनि बान्दो होनाया जुदि हाखराव गैयाबोला आरो ना बे बान्दो गैयिनि गेजेरजों जों जों बा ओ बाहेरनि गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर हाबनो हागौ। जाय जोंनि हाखराव जों फिसिनाय हाखर नाखौ नाखौ खौ बेनि ओ हेंथा होगोन आरोना बेनि देरनायाव। आरो लोगोसेनो जोंनि आबाद फोथारफोरनिफ्राय आबाद फोथाराव जेरै जों गोबां रो खोमनि ओ इन अर्गेनिक बिदि हासार होयोना, बे हासारफोरा लोगोसेनो बेजों लोगोसे गोबां टक्जिन मुवा टक्जिनफोरा फैनानै जोंनि हान हाखराव थानाय नाखौ ओ फोथैनो हागौ आरो ना नोंथां। बिनि थाखायनो बे हा खरनि बान्दोआ जोबोद गोनांथि आरोना नोंथां आरो लोगोसेनो बे जोंनि हाखरखौ सामलायनो थाखाय जोङो हाखरनि हाखराव थानाय जों दा जेरै अक्सिजेनखौ हां लायो, नोङा होमबा नोंथां? बिदिनो ना फोराबो दैयाव थानाय अक्सिजेनखौ हां ला दैयाव थानाय अक्सिजेनखौ लायो। बिसोरो जोंबायदि डाइरेक्ट बारनिफ्राय अक्सिजेन लानो हाया नालाय, बे दैयाव जे अक्सिजेन मिलायनानै थायो बेखौ लायो नाया। स' नाखौ देरना नाखौ थांनानै थानो बा नाखौ देरहोनो थाखाय बे अक्सिजेना दैयाव जोबोद गोनांथार आरोना। बेनिखायनो जों जेब्लाबो हाखराव थानाय अक्सिजेननि बिबांखौ जेब्लाबो सानबाय थानो गोनां जायो। जाहाथे नाखो जों नानि देरनायाव जाहाथे बियो मोनसे ओ बे हें था होया आरोना। लोगोसेनो हाखराव जोङो बे सुनै मिथिगौना नोंथाङा?
औ नों मिथिगौ नों
औ औ बे सुनैखौबो होनाय जायो जाहाथे हाखरनि बै ओ एसिडआ संख्रिया संख्रि एसिडनि बिबाङा जाहाथे बारा जायो, बेखौ थामायनो थाखाय जों ओ बे सुनै खौ लगायनाय जायो। जाहाथे नानि नांग बायदि पि एइस खौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां। बेफोरबादिनो जों गोबां गोबां आयदा दोङो जायनि गेजेरजों जोङो जायनि गेजेरजों जोङो मोनसे हाखरखौ सामलायनानै लाखिनो हायो आरोना नोंथां। औ लोगोसे नो बे हाखरखौ आरो गोदानै मोजाङै बानायफिननो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखरनि दैखौ फोरानग्रोनाय जायो। जे बेखौ जों मेइनलि गोजां बोथोराव खालामनाय जायो आरोना नोंथां। जेरैबायदि जानुवारि, फेब्रुवारि बेफोरबायदियाव जोंनि गोजां बोथोर जायोना बे टाइमाव हाखरनि दैया रान बांसिन हाखरनि दैयानो रानो औ औ बे रानबाथाय बे दैखौ गारगारनानै बे हाखरनि गाहायाव, गाहाय बाहागोआव थानाय हाफोरखौ मोजां खालामो। जाहाथे नाखौ देरो बिदिनो गोबां दोङो। नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि न'खर न'आव मोनसे हाखर मोनसे फुख्रि सामलायनो था सामलायनोब्ला बेफोरखौ नायनानै मोनसे नाखौ फिसिनाया जोबोद गोनांथि आरोना नोंथां। बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायबाय आरो नोंथां।
अह जोंनाबो मोनसे फुख्रि दं आरो ना नोंथां। थां। बेखौ रिसेन्टलि माने गिदिर खालामदों। माने आगोल बे फुख्रिया फिसासिनमोन आरोना। बेयाव ना बारा हगारजायामोन आरोना। ओमफ्राय दा बे फख्रि खौ गिदिर खालामनानै ना हगारो। हगारदों रिसेन्टलि हगारदों।
बे फुख्रियाव बे फख्रियाव हा खरनि जिं जिङाव फानदो फाराव बानदो खोदोंना होआ
औ खोदों नोंथां। जाहाथे नाया दै बानायाव बाहेराव थाङा बेनि था
लोगोसेनो आलदा बाहेरनि नाया जोंहा न'खराव हाबफैया। जाहाथे नाखौ देरनायाव हेंथा होआ।
अ। नोंथाङा नानि उम रोखोम खोनथानो हागोन नामा माने ना नानि टाइप्स
औ नानि रोखोम होननो थाङोब्ला जोंनियावथ' गोबां रोखोमनि इण्डियान मेजर दङो जेरैबायदि जों नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ रौ ना।
रौ रौ ना जाय खौ जोङो ओरैनो लिरनायाव बुङो साइनटिफिक नेमाव बुङो लेबेयरहिथा बिदिनो गोबां कार्बस दोङो। जेरैबायदि कमन कार्बस सिलभार कार्बस ग्रास कार्ब, कातला कातला म्रिगाल बहुत गोबां रोखोमनि जेरै सिंगि मागुर बहुत गोबां रोखोमनि ना दं। नोंथाङा मा नाखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
औ आं नोंथां उम आङो बांसिनानो हाग्रानि नाखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां जेरै ओ जोंना बोथिया ना थाया होमबा बोथिया ना, खावै ना, थुरि ना बेफोर थ' जोङो जे सानानै एबा नङाबा ओम थुनि होनो जोंनिथिं थुनि सा दैज्लां बोथोराव बेफोर नाफोरखौ मोनो आरो ना। बेफोरखौ
औ नोंथां।
जोङो फ्राय एवबा बिराद गोथाव मोनो आरो ना नोंथां जानो।
औ नोंथां। नोंथाङा नानि जों औ आंबो मोजाङानो मोनो। खिन्थु ना नों-नोंथां आङो बे बिगुर गैयि नाखौ जानो मोजां मोना मानो।
औ बिगुर गैयि नाखौ औ।
बिगुर गैयि नानि फ्राय आंनि साननायाव मानो होन आं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि साननाय जोङो दे बिगुर गै इ नानिफ्राय मोनसे हाब्रुदि मोनामनाय फैयो।
औ औ औ।
बेनिखायनो आं एसेबां मोजां मोना नोंथां।
आंबो बारा मोजां मोनामोन। नाथाय आङो दासान्दै जाग्रा जाबाय आरो ना नोंथां। गोथाव मोनलां ग्रा जालांबाय। खुसियाखौ आं जानानै मोजां मोनो आरो जोंनि देहानि थाखायबो बे नाया मोजां नालाय खुसियाया ओंखायनोथ' जोंहा मामियाबो जानो थिनो औ। बिदिनो आरो ना दे होमबा नोंथां। नोंजों रायलायनानै मोजां मोनबाय नोंथांजों। दोननिसै नोमा न' नोंथां।
नोंथां हेल'
औ नोंथां।
आंनिया मा माथोआ थाङासै दां नोंथांनाव दसे टाइमनि था